हेल'
आंनि माथोखौ खोनायोना?
औ खोना फैदों।
ओ मोजाङै खोनाहैदो बासखना
औ खोनाबोदों
ओ दा नोंथाङा फ्रि दं नामा?
आंथ' ओं फ्रियानो।
अ दा नोंथाङा माने ओरैनो फ्रि दं आरोना ओंखामफोर जाखांबाय जानाया?
आंथ' ओंखाम जानायालाय जाथ'वाखै मानो होनबा दासो आं बल गेलना फैदोंमोन।
ओ होमबा नोंथाङा माने लामाफोरावसो दं आरोना जाथवाखै माने।
औ औ औ नंगौ
औ आंबो माने दसम लामायाव ओंखारबोदों माने नोंथांस कल खालामनाय जाहोनानो जादों माने नोंथाङा एसे सल बाथा बा गोदो गोदायनि एसे सल बाथाफोर रोङोबासो फोरमायनो हायोबा आं ओ आंनि सिगाङावहाय माने ओ आंथ बांद्राय मि थियानालाय सल बाथानि बागै नोंथाङा एसे बुंग्रोनानै आंनो माने सोब फोरमायनो हायोबा सलबाथानि बागैबो खिथानो हायोबा जेनेबा मोजां जागोन आरो ओमफाय जेनेबा नोंथाङा जे हायो बुजायना होबानो जाबाय जेनेबा आंबो बिनि उनावहाय ओ जि हायो नोंथां सिगाङावनो फोरमायना होगोन आरो बेनोसै माने आंनि जेनेबा कल खालामनांगौआ। नोंथांनि सायाव माने सल बाथानि बागै एसे सोंगौथि बा मानोे बुजायनो थाखाय बेखौनो फोरमायहरदोंमोन आरो नोंथां।
औ आं माने आंनाव गोसोआवलाय सल'बाथा मोननैसो दं आं बिथांनि ओम एसे ससेबाबो फोरमायनानै होनि होमबालाय आंनि सल बाथायानो जाहैबाय माने मानसे जायगायाव आरो ना ओ सासे मानसि बा आबादारि बेयोहाय ओ आबाद मावो बा इयो खामानि मावो गावनि बारियावनो आरो बेयो सानसे खालि आबाद मावबाय थानायावनो मोनसे जायगायावहाययो ओ बेयो खामानि मावनो थांनायाव आरो। गावनि बारियाव बेवहाय दाउ मासेयो जखम जानानानै दं। माने ओ दंफांनि दंफांनिफ्राय गोलैनानै बे सायावहाय थैफ्रामनानै दं। हायाव बेखौ नुनानै बे माने जि मानसियाहाय बेखौ अनखांनानै माने न'आव लाबोनानै बेखौहाय फाम फैबाय बा बिनो मुलि बा बेन्डेजफोर खाननानै होबाय आरो।
औ
ओमफाय बे इदिनो साननै सानथाम थानानै बे दाउआबो माने सिरि मोनबाय सैमोग थांनानै बे जि दाउआहाय माने जि आबाद आबादारिखौ माने बे सहाय खालामनो थाखाय मोजां मोननानै बियो सानसेखालि फुंङावहाय
औ
फुंङावहाय माने बे आबादारिनि नआवहाय सानसेखालि बियो ओ दाउदै सनानि दावदै बे मोनसे दैनानै गालांबाय आरो।
औ
ओमफ्राय बेखौ देननानै गालांनानै दाना बे दैनानै बे दाउआहाय बिलांथबाय माने। ओमफाय दा आबादारिया फुङाव सिखारनानै जेब्ला दरजा दरजा खेवबाय अब्ला इयो मा नुखो सनानि दाउदैखौ। बिदिनो ओमफाय आरो सान्नै सानसे उनावबाबा नेक्स देयाव माने ओ बेयावबो इदिनखालिबो बे फुंङाव सिखारबाय बेयावबो बे दावदैखौ मोनबाय सनानि दाउदैखौ दैनानै गालांनो मोनबाय माने इदिनो ओ बे दाउआ उनखांनानैनो सानफ्रामबो माने दाउदै सनानि दाउदै बेनि द बां गुदियाव दैनानै गालांसै आरो बेनि उनावहाय सानसेखालि बे गोसोआव एसे लब जाबाय मानसियाहाय बियो सानबाय जे आङो बे सो सोर दाउदैखौ होफैयो आं बेखौ दिनै संनानै नायगोन होननानै बे सानबाय आरो गोसोसिंआव दा बे साननायाव हाय बे सानसेखालि इयो बे फुंआवहाय सिखारनानै बे संबाय आरो सोर होफैयो गोथां दावदैखौ होननानै
औ
बे दावदैखौ सोर होफैयो होननानै जेब्ला बियो जमबाय अब्ला बियो जि गाव सहाय खालायदोंना बे दावा बेनो बियो फैनानै थाङो होननानै बे मिथिनो मोनबाय ओमफ्राय सानसेखालि माने बिनालस जाबायना बे माने न बां बे दावदै फाननानै मोनबाय आरो सनानि दाउदैखौ फाननानै फैसाबो जाबाय बा एसे फैसा बुरजा मोनबाय दा फैसा जेब्ला फैसा बुरजा मोनो अब्ला लब जायो नालाय बे सानसेखालि लब जानानै सानबाय आरो गोसो सिङाव आङो खेनसेनो बे बिनि दावदैखौ लायहोनोसै बेखौ बिनि बियो बेसां दाउदै आं बेखौ लानानै खेमसेयनो फानजोबनोसै आं बा फैसा बुरजा मोनगोन आंनाव होननानै साननानै थाबाय आरो इयो ओमफ्राय सानसेखालि बेयो दाउदै जो जेब्ला होफैदोंमोन अब्ला इयो बे दाउनि उन उन थांबाय आरो
औ
ओमफ्राय बिनि बासासिम बि सहैबाय आरो बेनि बासासिम सहैनानै बे सानबाय आरो बे बासायावथ बिराद दावदै दं होननानै अब्ला बियो बे दावउदैखौहाय हाननो हाननो थाखाय बे जगार ला बाय आरो बा दंफांखौहाय आरो दानबाय ओमफ्राय जेब्ला बासाखौ नुयो। अब्ला इयान दावदैयानो गैया अब्ला सानबाय बे बेयावथ जेबो गैया होननानै ओमफ्राय ओमफ्राय बे सानसे उनाव बे जेब्ला बे दाउ दाउनि बासाखौ आबादारिया बा बे मोनसिया दानो दानखानानै जे जेबो मोनासै नालाय ओमफाय दाउदैया राबाय दाउआ रागा जोंनानै फुङावहाय दावदै होफैयासै माने सो ओम आं बुंनायानो बेनो जे जोंनिहाय जेब्लायबो लब जानाया जोङो जि मोनदों बेजोंनो जों गोजोननाय जा गोजोन गोजोननानै थानांगौ बा जोङो खनसेनो लब जाजोंना बा खेबसेनो मोनजोबनो हास्थायदों आरो बे आं आं फोरमायना बेनो मोन
औ दा जेनेबा नोंथाङा बुंबाय जेनेबा ओ एसे सलबाथ था आं एसे फोरमायना होबाय आंबो मोजां मोन्दों सल' बाथाखौ खोनासंनानै आंबो जेनेबा बिदि सल'बाथा खोनाफेराखैमोन नोंथाङा बुंदों जेनेबा दावदैना दाउदैनि जेनेबा दावउदै नि बिस सयबा बिदिनो मोननाय बुस्थुखौ माने बिदि लब जानाङा होन्दों माने नोंथाङाबो माने फोरमायना होनायखाय आंबो मोजां मोनदों जेनेबा आंबो खोनाफेराखै बिदि सल'बाथा आं माने दाथ' जोंनि जुगाव माने सल'बाथा होनायखौनो जों बुहुत खमसै आरो गोदोनि मानसि फोराबो दा बिदि सल'बाथा जेबो रायलायला दा गोदान जुगाव जे मा सोलिदों मा जादों बेफोरसो सलिसै दानाबा सल'बाथ था होननायानो दा जों माने जोबलांनो थांगासिनो दं बा नुनो थाङासै आरो ना सल'बाथा होननायखौ
औ
औ माव मोनसेस बा मोननैसो बिदिनो सल'बाथा आ एसे फोरमायना होनि एसे जेनेबा जाबाबो जायाबाबो जेनेबा एसे फोरमान सै आरो नोंथां माने औ माने गोदोनि जुगाव जेनेबा औ खोनादोंना नोंथाङा
उम खोनादों
उम जेनेबा गोदोनि जुगाव जेनेबाथ' गारि मथर जेबो गैयामोन आरो ना ओ जेनेबा औ ओ मावरिया बा एसे हालुवा खामानि मावनानै जाग्रा दिन हाजिरा जेनेबा ओ दिन हाजिरा मावनानै जाग्रा गोदो दिनावथ' बुहुत मानसिफोरानो गोरिब बा औ गैजायै रोङि जेनेबा माइरं बायनानै जायो खामानि मावनोसो फैसा मोनबा माइरं बायनानै जायो गोद गोदो दिनाव माने मालिक होननायबा गोदो दिनाव जेनेबा दानि दिनावथ' जोङो मालिकसो होनना मिथियोना माहाजोनफोरखौ गोदोनि दिनावथ' राजा राजा होननासो मिथियो जों गोदो जेनेबा औ बिदिनो बे राजानि माबायाव जेनेबा बे खामानि मावबाया दिन हाजिरा बिदिनो जेनेबा मावै मावै मावै मावलांबाय आरो बियो दिनै एसे मावफा दिनै ओ फैसा मोननायखौ माइरं लाबो लायबाय थोआ बेनि थाखाय जेनेबा
औ
औ माइरंनो थैयोना माइरं लांबा जेनेबा न'आव मै मैगं गैया मैगं गैयाबा थाव संख्रि इदि मोननो थाङा आरो बिसा ओ जेनेबा बे इसोरनावनो मावबाय थाबाय ओमफ्राय सानसेखालि दानाबा बे ओ मालि ओ महा राजा जाया होनबाय बेखौ बेयाव माने हाखर जाव होननानै
औ
जेनेबा मालिका माबा मोनसे खालामनो नागिरदों बेयावहाय जेनेबा ओ बिदिनो बै जों जावबाय जावबाय जावबाय बिराद गोथौ जावबाय आरोना जा दानाबा बेयो मोनसे माबा मोनबाय बेयो ओ मा होनो थौ थौ मडेल बे जानावा सनानि मोनबाय आरोना सना ना मा इ जेबो मिथिया माने मा जाम्बा मानसि नालाय हाजिरा मावनानै जाग्रा दा दानाबा सु ओ उनावसो सनानि होनना मिथिदों जेनेबा बे मा दोबसि बा मा बुस्थु बे एथं गोथाव मा थादों होननानै जेनेबा हा बुंफबजोबनाय जेनेबा माराम खानाय
औ
औ ओय दानाबा दानाबा है दोनथ'बाय आरो बै बे खामानिखौ फोजोबबाय जिथिया फोजोबनानै दा लांबायहाय न'आव आं माबा मोनसे गैया नालाय गैजा रोङि नालाय बेयाव माबा मोनसेबाबो आङो दोनग्रा खालामहैनोसै होननानै दानाबा लाबबाय बे न'आवहाय दानाबा सुस्रांनानै जेनेबा ओ सुस्रांनानै दानाबा इयो साफा दोननानै दानाबा ओ बे ओ जेनेबा हिन्जावा बेनाव गाइखेर लाबोदोंमोन आरो एसे गाइखेर ओमफाय दा जेनाबा गाइखेर बथ'ल लाबबाय नालाय दोननोबो जाया गैया मानोबो जाय गैया नालाय दानाबा है इयावनो दोननोसै होननानै दानाबा साफा जाखाबाय नालाय मान जेंखोल खोल नुबाय आरो ओमफाय दानाबा बेबो माने ज जेनेबा इयाव थौआवनो दोनबा आरो गाइखेरखौहाय लिथारसो गाइखेरखौहाय औ दानाबा खोबना दोनबाय बे ओमफाय दाबा उन्दुजोबबाय गासिबो
उम।
ओमफाय दानाबा हरनि जेनेबा एकथा बा बारथा जाबाय आरो बायरायाव खारबा नुबाय बेयो मा बुस्थु गुफुरनो ओ लिलि लाला बोहैजोबखो होनबाय दानाबा नाय यो मा बुस्थु लिलि लिला एथ'बां बोहैगासिनो दंनानै दानाबा थांबाय ओ नायहैबाय दानाबा गाइखेरानो माने गगगासिनो दं गग गासिनो दं बेसेबांबा गावगासिनो दं औ। दानाबा गाइखेरखौ खावो आरो बेलेगाव दोनो खावो आरो जोबनो
जोबनोनो थाङा माने
बे गाइखेरजोंनो दानामा बेबो बिराद फैसा मोनसै आरो। गाय गायै दानाबा जेनेबा जेनेबा बेजोंनो मालिक जालांबाय आरो बे गैजा रोङि मानसिया जेनेबा औ बेजोंनो मालिक जानानै दान बेनिफाय माहाजोन जासिनबाय दा आंनि रोंगौथिफोरा बिसोनोसैमोन दा नोंथाङा बोरै मोनदों जेनेबा खोनाना बोरै मोनदों दा नोंथाङा एसे मोजां जागोन आरो
आंथ' आंत' बिथांनिसिम माने ओ जि सल'बादा खोन्थादों बेनिफाय माने मोजां मोनबाय खोनानो आरो उनफोरावबो इजिनो जों जों माने सल'बाथाफोरखौ खोन्थागोन होननानै आसा थाबाय दाथ' आंना एसे खामानि दं
औ औ औ दे औ औ नोंथां दे औ औ।